हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आं दा ओ फ्रियैनो दङो सम होनो हागोन नोंथांजों सावरायनो।
अ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा आं दसे समखौ होनो हागोन ना? अ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ-ओ जोंनि बर'निनो ओ जौ बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ सरि नोंथां आङो नोंथांनि रावखौ मोजां खोनायाखै नोंथां।
अ नोंथां। ओ नोंथाङा आंनो जौ बानायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
हेल' नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां अ नोंथाङा बुंदोंमोन दे ओ जुमाय संनाय
औ नंगौ नोंथां। खोनादों ना नोंथां। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों ना। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों ना। हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ। नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां ओ नोंथां ओ। अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ। ओ नोंथाङा जौ बानायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन ना नोंथां?
नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ नोंथा। हेलौ नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना नोंथां अ ‌खोनादों ना नोंथां।
अ सरि नोंथां नोंथांनि माथोखौ खोनाफैयाखै आं।